औ नोंथां मा खालामगासिनो दं नोंथाङा?
आं नोंथां गामिथिं ऐरैनो एसे बारहावा जानो होननानै फैदोंमोन र' नोंथां।
औ।
नोंथाङालाय मा खामदो?
आंबो नोंथां ओरैनो न'निफ्राय माना साइदाव दं आरो बिदिनो आंबो हावा जानो फैदोबा।
औ।
ओं।
खबरफोरा मोजांबा नोंथां।
दासान्दि नोंथांनालाय?
औ।
नोंथांना?
आंनाबो नोंथां इदिनो गेजेरावनो।
ओंखाम सोंखाम जाखांबाय नामा नोंथां एरैनो?
ओंखाम जानायालाय जाथ'वाखै नोंथां।
औ।
नोंथाङालाय जादोंबाय ना जायाखै?
आंबो जाथ'वाखै नोंथां जानाया। थांगासिनो दोङो दासो उम।
नोंथां मोननिथिं अखा हादों नामा?
अखा हानाया हाथ'वाखै नोंथां। दासान्दि दा बरथ'मान गैथ'वा सोरांसि सोरांसि माबा खामो मिथिया। रो ना।
औ औ।
नोंथांमोननिथि हादों नो।
जोंनिथिंबो हानायालाय हाथ'वाखै नोंथां। उम बेनिफ्राय नोंथांमोनथिंलाय दासान्दै गरमफोरा माबायदि?
दा नोंथां दिनैसो सान्दुं दुंदो ना एसे दा दिनि।
औ औ।
आबा नै बायमानाव गरम जादों आरोना नोंथां।
औ उम। जोंनिथिंबो बिदिनो सानदुं दुंदों दिनै ओ एसे गरम जादों बांद्राय नङा।
ए नोंथां। फैगासिनो दों।
गायनाय फुनायालाय बिदिनोसै नोंथां ओ आसिनाबो गायनाय फुनाय दिन नालाय ओ आथा आथि जाबायानो दा सान्दै ओ आमथिसुवा नालाय बेनिखायनो दा दंथ'यो आरो। ओ बाहाय दंबावो गायनो लागा ओमफाय आमथि बायबा गायनोसै आरो।
औ
बेनिफ्राय नोंथांनाव आं मोननैसो कुइसन सोंनो होननानै सानदोंमोन।
औ।
ओ जेरै ओ जों दा ओ थाग्रा न' जेनेबा जों दा जि न'आव थायो ओ बैफोरबो पाखा न' लु लुनायाव पाखा न' लुनाय होननानै बुङोब्ला ओ फिसा फिसा बुस्थुफोरबो नांगौ जायो बैफोराव ओ जेनेबा गाजोल गुना इफोरखौबो नांगौ जायो। ओ बिदिनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? पाखा न' लुनायाव मा मा बेसाद मुवा नांगौ जायो?
औ बुंना
अ।
पस्ट बनायनायाव एयाव केन्थिखौबो नांगो जाग्रो नांगो जायो।
औ
काट नांगौ जायो। बेनि उनाव मा होनो बिखौ थिं नांगौ जायो नोंथां। एबार दा दर्जा गंस नांगौ जायो बिनिफाय खिरखिनि फ्रेम एबा आयनानि माबा खिरखिनि ग्लासखौ नोंथां। हुब। नांगौ जायो बिनिफ्राय आर' बि दरजा फांग्रा बि एलखौ नांगौ जायो। बिदिनो बेसाद गोनां बुस्थुफोरखौ नांगौ जायो आरो ना आं न' गंसे बननो गोनांबा
हेलौ नोंथां। हेल' नोंथां नेट्रबा पब्लेम नामा? हेलौ हेलौ नोंथां। हेलौ हेलौ नोंथां। हेलौ हेलौ हेलौ' नोंथां नि माथो आं खोनायाखै, हेलौ
नोंथांनि माथोखौ आं खोनादों हेलौ।
औ औ नोंथां
नोंथांनि माथोआबो गैला आङो खोनाफैयाखै नोंथां हेलौ।
खोनायाखै हेलौ।
हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां।
हेलौ
हेलौ
नि बाथ्राखौ आं खोनाफायाखै नोंथां हेलौ
आं
हेलौ
है दानना हरबाय आं।
माबा जाखाङो गेजेर गेजेर बास पास मिनिट लसै